ओ नोंथां खोनादों ना ओ नोंथां। नोंथाङा मा खालामदों।
आङो दा नै ओंखाम जाखांनानै दसे सम।
ओ ओ जाखांनाय मानेत जो ओज जाबाय जानोहागौ।
आङो जानालाय जाबायमोन।
ओ मा ओंख्रि जाखो।
ओ जोंनाव ओरैनो लकेल दाव मोन मोनजानादोंनो।
ओहो हो। जाखां हा मा होनदो नोथां।
ओ बिथाङाबो ओंखाम जाखांबाय।
जानायालाय जोंना जाथावखायनो दासो संगासिनो दं माने आंङो गोगोद। गोलोम बोथोर ना माने गरम। बो न'आव थानो हाया ओंखायनो लामाफोराव इसे बार बारलाबायदों नालाय ओंखायनो दसे सम ओंखारबोदों।
आतसा ओम दा लामायाव दंफैयोमोन।
औ औ माने नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा।
आंथ' होनो हागोन दसे समखौ
औ माने आं नोंथांनाव सोंनो सानदों आरो जेनेबा मा जोंथ' दा बुहु हुद बेमार आजार नुनो थांदों
आदसा औ माने बिथाङा होननो थांदों जेनेबा आंजों बेमार आजारनि खोथायाव रायज्लायनो नागिरदों आंजों
औ औ जेनेबा जों दा नुनो थांदों माने बेमार आजारखौ जों दा बुहुद बांलांनाय नुदों आरो गोदान गोदान बेमार फैसावनाय नुदों औ जोंथ' दा औ म दैलां बोथोर ना लोमजानाय साजानाय बुहुद बेमार गोदान गोदान बेमार मा मा बेमारनो बेखौ माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बुजायनो हागोन नामा
आतसा औ आं एसे दे होनबा आं जि मिथियो बेखौ एसे फोरमायनानै होनोसै नामा आङो बिथांनो
औ औ
ज गोबां नुनो मोनो मानो होनबा दानि बोथोरफ्राबो एसे
औ
ओम दा आरो जोंना जानाय लोंनायफोराबो सिगां सिगांनि बायदि मोनला मानो होनबा सब मुलिजोंसो जों दा जानाय जायो आबादा थ' खेथिफोरखौ मावो बेनि थाखायबो माने जोङो बेमार आजार बांसिन जों नुनो मोनदों आरो सिगाङाव जोङो आबादफोराव बारा माने मेडिसिनफोर बाहायामोन जोङो सिगां गोदोनि समावहाय मुलिफोरजों जों आबाद बरामोन आरो बेनि थाखाय माने सिगांहाय बेमारफ्राबो खममोन गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने खम बेमार जायोमोन दानि दानि जुगाव मानो बेमाराबो जायो बेफोरनि थाखाय मेडिसिन जानाय लोंनाय बा बारहावा बेफोरनि थाखाय गोबां बेमार फैयो दाउ हमना ला सासे मानसियाहाय त्रिस बो पयथ्रिस बोसोरावहाय प्रेसार बा माबा माबि सिखाङो बेफोरबायदि गोबां बेमार फैयो जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो
औ
जेरै जों रेगुलार जों मालाबा समाव बेदर जाबाय थागोन बेफोरजों बेदर ना बेदर जायै जायै जोङो मोदोमफोरखौ फेदेरबाय बा जोङो साय
औ
जोङो न'आव थासोसिगोन न'आव थानानै जोङो जानाय थानाय जायो। खामानि मावला। बेफोर गोबां बेमार फैयो। मोनो आरो जोंनि रुमाव। दाथ' बेमारानो उन्दै बोसोरनिफ्रायबो हमना ला उन्दैनिफ्रायनो जायो। माने बोथोराबो बुहुद सोलायबाय। बिनि थाखायबो बाद आरो सिगां नुनो मोनोमोन बेमारफोरा खम दा बारा। बेफोरनो माने बोथोरनि थाखायबो जायो। नोंथाङा आं होननाखौ एसे हमनो हादों दा?
औ औ दाथ' जोङो बुहुद नुनो थांदों औ। ओ जोङो मैगं थाइगं नोंथां होननाय बायदि जों मैगं थाइगंनिफायबो बुहुद जायो। गोदो गोदाय जों नुनो थांङो जेनेबा जोङो गोदो गोदायनि मानसिफोरा बांद्राय बेमार जायामोन। बांद्राय इदि ओ मुलि होनाय बुस थु जायामोन, हाग्रा बंगारफोरावनो गोदो गोदाय मैगं थाइगंखौ मोनोमोन। दा जों दानि जुगावथ' जोङो औ। जों दानि जुगावथ' जोङो जेनेबा मुलि होनाय बायदिसिना होनाय बेफोरखौसो जों बुहुद जासै। जों मुलि मुलि बुस थु होनिखौनो जों दानि जुगावहाय मोननो थांला। मुलि होयो बुस्ति मैगं थाइगंखौ औ।
उम सब खेथियानो मुलिजोंसो फेदेरनाय जायो बेफोर बेफोरनि थाखाय आरो जानाय लोंनायफ्राबो थिग जाला जोंना। बेफोरनि थाखाय बेमार जायो आरो बेमारा बेल' नोङा आरोना। बेमारा मानसिनावहाय उन्दै-उन्दैनिफायनो दानि समावहाय नुनो मोनो, माने सोरबा बायदिया बिमा बा फिफानिफाय बेमार फैफासै, दानि गथ'फोरनावबो आरो बिदिनो माने बे सिगांनिफाय माने बिमा बिफानिफाय बेमार फोरा सनो आरो दानि समावथ' एसे एनै फोरावनो लोमजालाबायो मानसिफोरा गथ'फोरा माने एसे खुमजुरि थायफ जालांबाय। मानो होनोबा बारफोराबो थानाय जानायफोराबो थिग जाया जोंना। बेफोरनि थाखाय आरो दानि जोंना दावगालांनाय जुग, जों बुहुद बेमार रोखोम रो खोम बेमार नुयो। जेरै केन्सार हक आरो जन्दिस ओरै लिभार गेस, ओमफाय हाट हाट एटेक जायो बांसिन। बांसिन सुबानो हाट एटेक जायो, सुगार जायो। बेफोरनो दायबेटिस जायो आरो गोबां गोबां रोखोमनि जोंनाव दा ओम बार'हावाजों भाइरास बा माबा माबि फैगासिनो दं बेमार आजार। बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो आ थांनाय थांनाय समफोराव जों नु नुनो मोन्दों ओरैबादि गिदिर भायरास फैनानै बुहुम हादोद हादोरखौनो सोमावस्लुंजोबनाय।
औ औ।
भाइरास ओ भाइरासनि मुङानो जाहैबाय कर'ना। बिथाङाबो मिथिखादों जोङो बे समावहाय बायरायावनो ओंखारनो हालायै जादोंमोन। गोजान जायगायावबो थांनो हायि जादोंमोन। मानोना बे भाइरासआ गुबुं गोबां माने मानसिफोरखौ आख्रमन खालायदों बा बेमार आजाराव खोलैदों।
औ औ।
दा बे भायरास होननाया मानसिनिफाय मानसि बाराय बारायलांनायसो जायो मानो होनबा भाइरास बुसतुआ इदिनो - जोङो मानसिजों मानसि थालायनानै सोरनावबा सोरबा बेमार जादोंबा बेनिखाय जों बारख्लायनाय नुयो बेवहायनो गोबां माने नुनो मोनो आरो।
औ औ औ औ माने जेनेबा नोंथां होननाय बायदिनोथ' औ जों दानि जुगाव बुहुद बेमार गोदान गोदान फैनाय नुदों।
औ
जोंथ' जों गोदोनि जुगाव जेनेबा जोङो मा बेमार आजार जाबाबो जोङो डाक्टारनाव थांगौलाय नङामोन जों जों जाय जायगायावनो जोङो मुलि बुस्थु मोनोमोन उसुं सेरबायनो जों मुलि मोनोमोन गोदोनि जुगथ' जों डाक्टार होननायानो गैयामोन दं दंबाबो जों बुहुद खम मोन आरोना डाक्टर होननाय बुस्थुआ। दासो बुहुद डाक्टार ओंखारबाय औ
दा मुलिफोराबो ओंखारजोब्बाय सिगां जोङो- बेमार आजार था होनोबाबो माने गोबाव लायोमोन गोबाव सम लायोमोन दानि जुगाव माने बेमार आजार फाहामनायाव एसे गोरलै जाहैबाय आरो बेमार आजाराव बांसिन नुनो मोनो जोङो दा माने जुगा सोलायलांबाय बेफोरबायदि माने
औ
दा जेरै सुगारफोरा ओरैनो ओरैनो दानि जुगाव मानसिफोरनाव जाला ायायो मानो होनोबा जोंना जानाय लोंनायफोरा गोदै गोदै जों जाबाय थायो। बा गोदै बुस्थुजों जों सिनि सिनिनिलइ सक्लेट निलइ बायदि बायदि जों जानाय लोंनाय ' मोनजोबसै नालाय बांसिनानो दा बिदिनो जाहैजोबबाय
औ औ जों बेफोर बेमारखौ जों दा ब बुहुद नुनो थांदों आरो ना जानाय लोंनायनिफ्राय खायद'निफ्राय जों बेफोर बुस्थुआथ' दा मुलि होनायनिफ्रायसो जादों आंनि साननाय मथआव
औ दा बेमारफोरा मानि थाखाय जादों ओमफ्राय जों मइेनलि जों जानाय थानाय जानायफोरनिफ्रायनो मानो होनबा जोंनि जानायफोरानो सिकितसा खालाम दा सब बुस्थुनो मेडिसिन माबा माबि फैजोबबाय आरो गोबां माने जानाय लोंनाय थाव थावनि सङो जोङो बांसिन सिगां हेलांनि जुगाव रुनायनि जायो बल जायो दा जोङो फाय जायो दानि जुगाव ना बेदराबबो गोबां जायो जोङो मोनबानो जायो मोनबानो जायो बेफोरबायनो गोबां माने बे सुबिदाफोरबो फैदों जानाय लोंनायनि नाथाय जोङो बेजोंसो बेमार आजार गोदैसोदों आरो
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां। जों दानि जुगाव बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो बाराय बारा नुलांगासिनो दं आरो ना प्रेसार हक सुगार हक बायदिसिना बिदिनो दडायबेटिस मा हार्ट एटेक बेफोर माने जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनिफ्राय जादों बायदि मोनदों आरो ना नोंथां
औ जादों जानाय दानि बेफोरखौ माने जोङो। बेमार आजार सोखानोबा
औ
जोङो फरिस्रम खालामनांगौ मानो होनबा जोङो बे न'आव थासो दानि जुगावथ' मानसिफोरा न'आवनो थानानै उन्दु उन्दु थायो। दा एक्सारसाइस खालाया मा खालाया बेफोरबायदि माने नुयो जोङो बिनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ एक्सारसाइस बा जों परिस्रम आरो रेगुलार जोङो डक्टरनाव सम लायै सम जोङो चेकआप खालाम बेमार आरो जोङो मुलि बुस्थु बारा बाहायनो मानो होनबा बेमार बांद्राय मुलि बाहायबाबो जोंना किडनिफोराबो गाज्रि जायो इफोरबायदि गोबां नुयो आरो
औ औ
दा दाथ' औ खोनादों दाथ' जों एसे बेमार बानो डक्टरनाव थाङो आरो जों सोखा जायो आरो बेमारफोराबो गोबां दंखायो जोङो दा बेमारफोरखौ जों थ्रिथमेनखौ खालायनो गोरलै बा सिगांनि समावथ' जों ट्रिटमेन्ट खालायनो गोब्राबमोन दानि समावथ' जों ट्रिमेन्टफोरानो गोरलैयैनो जाजोबसै थाखा फैसायाबो बांसिन थाङो बेबायदि माने
दा नोंथाङाथ' जिबायदि बुंहरबाय बुहुद मोजां
औ
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों औ खोनादों
दा जेबायदि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा दाथ' बुहुद बेमार मोननो थांदों औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो आंना एसे बोथोराबो गाज्रि ना औ बेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथां औ